हेलौ
हेलौ
औ औ खोनादों दे।
अ नोंथाङा फ्रि दंना?
औ फ्रि दं आं।
अ दे बिदिब्ला जोंहा बरफोरनि जानाय लोंनाय दोरोङारि जानाय लोंनायनि सोमोन्दै एसे रायलाय जागोन नामा?
ओं रायलायजागोन दे।
ओरैनो बरफोरनि दोरोङारि जानाय लोंनाय होननानै बुङोब्ला नोंसिनि ओनसोलावहाय गुबैयै मा माखौ ओ मिथिनाय जायो?
जोंनियावथ ओरैनो जानाय लोंनायफोरा जेनेबा ओंख्रिफोरनि बागै ना?
ओंख्रि सोमोन्दै बागै औ।
औ ओंख्रिफोरनि सोमोन्दैथ जोंनियाव ओरैनो अनदला मेवाय दाव ओरै आरो नारजै अमा बेफोरबायदि
ओरैनो अनला अनलाजों दाउखौ माबोरै संनाय जायो नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन दे।
औ देलाय।
जेनेबा जोङो अनला ओंख्रिखौ संगोन आरो संनो? गोनाङाव नोङो सिगाङावनो रेडि खालामनानै लानांगोन ओ खारै एसे ओनिफ्राय नोङो अनला संनो गोनां जेनेबा माइरं माइरंखौ दसे सोमनानै दोननांगोन बेनि उनाव माइरंखौ सोमखांनानै ओ सुखांनानै जेनेबा दैया एसे रानस्रोबाथाय माइरंखौ जोङो उवाल बरफोरनाव जेनेबा उवाल गाहेननि फोरबायदि थायोना बेहाय बेहाय जोङो देनानै अनखौ गुन्दै खालामनानै लानांगोन आरो बे माइरंखौ। गुन्दै खालामनानै अन खालामनानै लाग गोन ओ बेनि उनावथ जोङो ओरैनो ओंख्रिखौ संगोन नालाय जेनेबा मोनसे आइजें लानानै ओ अर अरजोंनो संगोन नालाय बनफोर जगार खालामनानै अरखौ लगायनानै जेनेबा बे जेखौ संगोन बे खौ आइजेंखौ जेनेबा जानना होबाय आरो अरदाबाव बेखाय बिनि उनाव जोङो दैखौ होगोन आरो दै खौ होनानै ओरैनो ओ संख्रि ओरैनो बानलु इसे होनानै दैखौ गोदौ होबाय थागोन आरो गोदौहोनानै जोङो दैया जेब्ला ग्लब ग्लब गोदौवो होनबाना जोङो औ खारैखौबो होबाय खारैखौबो होनानै ओ बे अन गुन्दै देनानै दोननाय अनखौ जोङो जेनेबा बेहाय होनांगोन आरो मोजाङैनो होनांगोन अन खौ मोजाङै होनो रोङाबा सोरनाबा जेनेबा फिथर फिथरबो जानो नागिरो आरो मोजां संनो रोङा बाट थाय अनला ओंख्रिआ औ ओमफ्राय मोजाङैनो अनखौ होना होयो बा दै गोदौबाय थानायाव होना होयोब्ला ओंख्रिया मोजाङैनो जायो आमफ्राय होनो रोङाबाथ फिथर फिथर जानो नागिरो। गोदानानै लाखाबाय नालाय जेनेबा सारनानै गोदानानै लाबाय ओमफ्राय बेलेगाव नोङो बेलेग आइजें मोनसे लानानै एवनानै बे गोदौबाय थानाय अनला ओंख्रियाव होनानै होनांगौ आरो। ओमफ्राय बेदर एवनायावनो नोङो हालदै, संख्रै, बानलु, मस्ला बेफोरबायदि नों बायदिसिना होनो गोनांखौ होखारानानै लानो हागोन।
आतसा आतसा।
बेदर एवनायावनो होखानानै लानो हागोन बेनि उनाव बेदरा ओंख्रियाव होजानाय जायोबा ओ एसे एवफ्रामनानै ओंख्रियाव होनाय जाबायबा ओंख्रियाव अनलायाव होनो हागोन आरो।
अ
ओमफ्राय अनलायाव होनानै अनलाजों बेदरजों होनाय जाबाय नालाय आरो बेखौ दसे गोदौ होबावनांगोन आरो दसे ग्लब ग्लब गोदौ होखांनानै बेनि उनाव उनाव नों ओंख्रिखौ टेस खालामनानै नायनो हासिगोन आरो। दानो हासिगोन उनाव। ओंख्रिया जुदि मोनबायबाथाय जानाय बायदि मोनबायबा नोङो टेस्ट खालामनानै नायनो हासि गेन औ
जोंनि ओनसोलावथ ओइ बरफोरनि जानाय होननानै बुङोब्ला जोङो बेखौनो मिथियो जे अनला दाउ बा अनलाजों थालिर अनलाजों थालिर फस्ला बा जोङो अनलाखौ जोङो ना जोंबो जायो सम समावहाय खिन्थु बेखौ बाङाय बांद्राय बाहायनाय जाया जोङो ओ गाहायै जोङो अनलाखौ थालिर फस्ला जों जानाय जायो बा जोङो मुला जायखौ जों मुला गोरान मुला खौ जोङो मुला गोरानजों मुलाखौ फोराननानै दोनो मुला गुन्द्रु होननानै बुङो जोंनि ओनसोलावहाय। बेखौ जोङो अनलाजों जानाय जायो गाहायै बिनि उनावहाय आलुजोंबो जायो। बा जोङो टमेट होनानै जानाय जायो।
औ
जोंनि ओनसोलाव अनला अनलाखौनो अनला सबाइ दाउ बा जोङो नाफाम बेफोरखौ जोङो मैथा थाजों मैथाजों ना जोङो थाइगिरजों खांख्राइ बेफोरखौनो बरफोरनि ओ गुदि जोङो जानाय होननानैबो जोङो जोंनि ओनसोलाव जोङो बुङो। बा मानिनानै लायो।
औ
नोंसिनि नोंथांनि ओन औ बुंलाय दे।
अ ओरैनोथ‌ जोङो अनलाखौ ओ गोबां मैगंफोरजोंनो जानो हायो। जेरै ओरैनोथ बुङोब्ला बे मुला मुला फोरानना दोननायजोंबो जानो हायो। आलुजोंबो जायो आलुजोंबो अनला जायो आम ओमफ्राय जेनेबा मुदुफुल बै मुदुफुल मैथ्रुखौ सिनायो दा ना? औ बिनि बिबार जोंबो अनला जानो हायो। आरफ्राय ओरैनो खांख्रिखला बेफोरनि बिजौजोंबो अनला जानो हायो ओम ओमफ्राय ओ जेनेबाथ अ ओरैनो मैगं फोनाय लाफा दुन्दियाफोरनि टाइमाव ओरैनोथ बुथुवा एरि ओंखारोना बेफोरावबो बुथुवा जों अनला जानो हायो। गोबां मेगंजोंनो अनला जानो हायो जोंनि बरनिया आरो
औ औ
औ
ओरैनो नाफाम-नाफामखौ नोंथांनि ओनसोलाव जायो ना?
औ जायो जोंना आइया नआवनो देनानै दोनो।
औ नाफामखौ ओरैनो माबाददि बानायो नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा?
जोंनियावथ आइआ सिम्पोल ओरैनो नआवनो देनाय नालाय जेबोथ बिदि होनाय जाया। जेनेबा ओ नाखौ सुबाय सुनानै ओरैनो एसे फोरान थोनानै लाबाय फोरानसुनानै लानानै जेनेबा नोङो थास ऐ थासखौ मिन्थिखायो ना? ओरैनो थास गोस सोम बा गुफुरिस एसे लगायनानै बेनि थास बिसंजों देनाय जायो आरो बे उवाल गाहेन बे मोननैखौ जेनेबा नाफाम देनायावबो बानायनायावबो उवाल गाहेननि गोनांथि जायो आरो। ओमफ्राय बेहाय ना-नाखौ। फोरानबाय एसे फोरानदब सुनानै दोनबाय सुनानै ओमफ्राय बे थास स थासखौबो थास गोसोम गोसोमनि बिसं बेखौ लानाय जायो आरो थास गोसोम एबा गुफुर एसे होजायो। बेखौनो माने लगायनानै बे उवालाव देनानै मोननै बेखौबो देग्लिनानै लानाय जायो आरो आनिफ्राय बेखौ देग्लि मोजां देग्लिनानै दोननानै भयामाव सोनानै दोननाय जायो। बयामाव सोनानै दोननानै नोङो जेनेबा मास मोनसे बा मास मोननै बेफोरबादि थानानै जानो हागोन आरो। जानायनानै नायनो हागोन।
औ जोंनि ओनसोलावबो बेबायदि बिदिनो बानायो नाफामखौ नोंथाङा होननाय बायदिनो। जेरै जोङो गाहायै जोङो नाफामखौ जोंनि ओनसोलावहाय ना फिसा फिसाजों बानायनाय जायो। ना गिदिरजों बाराद्राय बानायनाय जाया औ ना ना फिसा फिसाखौ सिगाङाव जोङो मोजाङै सुनानै फोराननानै लागोरो। बेनि उनावहाय फोरानखांनानै जोङो बेखौ गुन्दै खालाम खालामनानै लायो जेरै उवालाव देनानै लायो बेनि उनावहाय जों थास होनाय जायो। बिनि उनावहाय जोङो गाहा गाहायै नाफामखौ जोंनि ओनसोलावहाय औवानि हासुं फुं बानायनानै औवा हासुङाव सोनाय जायो। जोङो खो ओ जोंनि आबै आबौआ बुङो जे ए बेवहाय माने हासुङाव सोयोब्ला औवानि हासुङाव सोयोब्ला नाफामा गोथावसिन जायो होननानै जोङो खोन्थायो बिनि थाखायनो जोंनि ओनसोलावहाय बांसिन मानसियानो नाफामखौ औवानि हासुङावहाय औवानि हासुङाव सोनानै ओ नाफामखौ जोङो बिसिबांनो गोबाव दोननो हायो बिसिबांनो गोथावसिन जायो होननानै माने बिसिबांनो खेवनाया मोजांसिन जायो। इसांनो ओ गोथावसिन जायो होननानै जोंनो खोन्थायो जोंनि ओनसोलाव रायलायलायो ओ जोङो मास मोननै बा मोनथाम बिदि दोननानै नाफामखौ जोङो ओ जानाय जायो ओरैनो नाफामखौ जोङो ओरैनो ओ माबाजोंबो थास' बिसं थास' बिसंजोंबो जानाय जायो। मालाबा जोङो ओरैनो बो जानाय जायो। नोंथांनि ओनसोलाव ओरैनो ना नाफामखौ मा मा स्टाइलावहाय मा मा रोखोमाव जानाय जायो?
ओरैनोथ' जोंनियाव नाफामखौ जानाया बिलाहि होनानैबो बाथोन बायदि एसे बिदै होनानै जानाय जायो। ओनफ्राय जेनेबा जारि जारिखौ सिनायोना? बि जारि फोरजोंबो बिदै फुदुंनानै जानाय जायो आरो गाव गोजायैबो बिदै जानाय जायो।
औ नााफामखौथ' थ' ओरैनो जोङो बर'फोरनि बरफोरनि गाहाय जाग्रा आदार जेरै जि आइ टेग बो मोननाय मोनसे आदार होननानैबो जोङो जोंनि ओनसोलावबो माने जों होननानै मिथियो। बा जोङो बर'फोरनि गेजेराव गोबां रोखोम रोखोमनि गोबां रोखोमनि जानाय लोंनायफोर दङ। दा बेफोरखौ जोङो रायलायनांगौबा गोबां सम लागोन।
औ औ लागोन औ।
रायलायनायखौ दोनथ'नोसै नामा?
औ औ दे दोनथ'नोसै दे दे औ।